औ हेल
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
अ मा खालामगासिनो दं नोंथाङा
अ नोंथां नै आं दसे फांखा लानानै गोलांनानै दंगासिनो दं नोंथां गरमखाय
अ अ मोजांना खबरा नोंथां
औ नोंथां मोजां नोंथाङालाय
आंनाबो मोजां बिदिनो नोंथां गेजेरावनो दं
औ दा नोंथाङा बे समाव मानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादों
आं माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां नोंथाङा फ्रिबा
औ नोंथां आं फ्रि दे
आं माने नोंथांजों जे मिथिंगायारि सोमजिनाय अलखद खैफोद आरो मानसिया जों सुबुं माहारिया सोमजिहोनाय खैफोद अलकदनि सोमोन्दैसो एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरोना नोंथां
अ नंगौ नामा नोंथां
औ नोंथां
औ
नोंथाङा एसे खिथाग्रोदो नामा जा मोनथि
औ नोंथां माने आङो आजिखालिनि जुगाव माने जाफ्लेबाय थानायफोरनिखौ खोन्थानोसै नोंथां एसे
औ नोंथां औ
औ माने जोंनि ओनसोलाव आजिखालि माने मिथिंगायारि खैफोद जाफ्लेबाय थानाय होनोब्ला माने दैबाना बांग्रिं बेफोरबायदिनो आरो माने नोंथां
औ नोंथां औ
औ माने जोंहा सुबुं अनजिमायाबो बांनायजों लोगोसे माने बिफां लाइफांफोर दानफायनाय हाग्रा बंग्रा एवस्रांनानै थाग्रा खुलि बानायनाय बेफोरनि जाउनाव जोंहा माने बिफां लाइफां खम जालांनायनि जाउनाव जोंहा माने हानि रोजोबथिया माने गैयै जालांनानै माने दै बान दै खुरखानो थाखाय गोरलै जानानै माने दैबाना सोमजिहोनाय बेफोरो जाफ्लेबाय थानाय बे दा आजिखालि बेफोर खौ नुनोसो मोनसै आरो नोंथां
औ नोंथां औ
बेबायदिनो बिफां लाइफां दानफायनायनि जाउनाव जोंहा आरो बिदुङआबो बांलांनो हमसै आजिखालि गरमाबो गरमनिफ्राय गरमसिन जालांबाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनसै आरो माने नोंथां आं औ बांग्रिंआबो बेफोरबायदिनि जाउनाव माने आजिखालि जाफ्लेबाय थानायखौ माने बांसिन नुनो मोनसै
उम
औ नोंथाङालाय बेफोरबायदिनि बागै मा सानो नोंथां
अ नोंथां आं आंनाव जा रोंगौथि दं बेखौ खिथानोसै आङो नोंनो
औ नोंथां
औ जोंहा माने मिथिंगायारि अलखद होननानै बुङोब्ला माने मिथिंगाया सोमजिहोनाय खैफोदखौ होननानै मोन्थिनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां
औ औ जोंहा मिथिंगायारि खैफोद मानि मिथिंगाया सोमजिहोनाय खैफोद अलखद होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो दं दैबाना
औ
आरो बिनि उनाव दङ जोंहा बांग्रि
औ
आरो बेनि उनाव जोंहा सुनामि
औ
आरो बेनि उनाव दं जोंहा हाग्रायाव अर जोंनाय
औ
औ आरो जोंहा बे जेब्ला गोबां बिबांनि अखाया माने मोनसे दाबसे एरियायाव एबा अफायबा हाबाय थायो आरोना नोंथां गोबां बिबांनि अखा हायोब्ला माने दैनियाव दैनि बिबाङा बांनानै जोंहा बे ओनसोलाव दैबाना सोमजिहोयो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जाउनाव गोबां सुबुंफोरा खस्थ' मोननांगौ जायो आरो न' बां बुखारलांनो गोनां जायो जिब जुनार आबाद फसल बिसोर गोबां नस्थ' जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
आरो जोंहा सेकेणडआव दंबावो बांग्रि जों सिगाव माने नोंथां माने जोंनि सिङाव माने ट्रेक्टनिक प्लेट होननाय मोनसे दं आरो ना नोंथां
औ नंगौ नों
जोंहा मुलुगखौ माखासे ट्रेक्टरनिक प्लेटाव राननाय जादों जुदि बे ट्रेक्ट'निक प्लेटआ गावजों गाव दोरदलायनानै एबा सौदावलायोबा अब्ला जोंहा बांग्रि मावनाया सोमजियो आरोना नोंथां मिथिंगायारि बे हा सिङाव थानाय बलकेन' बलकेन' बल केेन'नि थाखाय आरोना नोंथां
औ
दा जोंहा जेब्ला बांग्रि मावो अब्ला जोंहा गोबां जायगायावनो माखासे खहा जानाय नुनो मोनो जेरै न' बां बायो
औ
औ आरो माखासे जायगायाव माने जेब्ला ट्रेक्ट'रनिक फ्लेदा माने गावस्रायो अब्ला बे बेफोरबायदि जायगायाव मा होनो उम बिलो बिदिनो दै फुख्रि बिदि उजियो आरोना नोंथां बिदि सोमजियो
औ नंगौ नोंथां
आरो जेराव ट्रेक्टरनि प्लेटआव सौदावनानै माने जौ खोदों अब्ला बे जायगायाव माने जोंहा बांग्रिनि जाउनाव हाजो फिसा फिसा हाजो बिदि सोमजियो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ थिग बेबायदिनो माखासे खहा लाबोयो गोबां खहा लाबोयो बांग्रिया माने जों न' बां बायोबा जोंहा गोबां सुबुं अनजिमानि खहा जायो
औ
जिब जुनारनिबो खहा जायो आरोना नोंथां आरो जोंहा थिसुनामि होननानै बुङोब्ला जोंहा सुनामि होननानै बुङोब्ला जोंहा बांग्रियानो खालामो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जेब्ला लैथोनि लैथोनि सिङाव हायाव बिखं बाहागोआव बांग्रि मावो अब्ला जोंना लैथोनि दैया उसफावबोयो आरोना नोंथां गोबां गोजौ गोजौ माने सेजौ फुट गाहाम गोजौ दैया माने
औ नोंथां।
बंखारबोयो आरोना नोंथां।
औ।
जायनि जउनाव जोंहा गोबां बिबांनि माने लस जायो आरोना न' बां बायग्लुंजोबो गोजावलांजोबो आरोना नोंथां दैयाव।
औ।
आरो जोंहा मिथिंगायारि खैफोदमोन। होननानै बुंब्लाावोबा
औ।
जोंहा दंबावो हाग्रायाव अर खामनाय जेब्ला मानि मालाबा मालाबा मालाबा मालाबा गोबां सान्दुं दुङला मानि गोबां गरम जायोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ अब्ला बेयाव माखासे बिलाइ गोरान बिदिनो लाइफां माखासे जनानै थानाय बिसोर गोरान गोरान जायगायाव अन्थाइफोरा गावजों गाव बुजाबफ्लाङो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा बेयावनो बेयाव अरखि एबा अर जोंनानै जोंहा गोरान बाहागोआव गोबां स लानो हाग्रायाव माने अर खामो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ। जायनि जायनि जाउनाव जोंहा बिराद गोबां आबाद लस जायो जिब जुनार खहा जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ आरो जोंहा मोनसे दंबावो ग्लबेल वार्मिं नोंथां। ग्लबेल वार्मिं होननानै बुङोब्ला जोंहा बाराव कार्बनडाइ अक्साइडनि बिबां बांनानै जोंहा बिदुं बांनाय जायनि जाउनाव बर'बा आवलिनानै लैथो रुगुंखौ माने दैनि सिङाव गोदो होलाङो आरो नोंथां माने दैया बारायनानै
औ।
औ नोंथां। आरो जोंहा सुबुङा सुबुङा सोमजिहोनाय अलखद होननानै बुङोब्ला माखासे बे गोबां गिदिर गिदिर धोरोमा। मा होनो बेफोरखौ जोंहा बेरफुग्रा बिदि जिनिस बाहायोना सुबुंफोरा
औ औ नोंगौ नोंथां।
जेरै जोंहा निउकलियार बमा बिसोरनि थाखायबो जोंहा माने बिदि मिसाइल टेस्ट खालामनायनि जाउनावबो जोंहा गोबां नस्थ' जानो हागौ आरो ना नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां।
आरो जोंहा बेनि उनाव दंबावो हाग्रायाव अर खामनाय माने जेब्ला जों खायसे समाव माने सानस'नो हायियाव माने हाग्रायाव बिदिनो अर सावनानै गारबोलाबायो आरो ना नोंथां बिदिनो फिसा फिसौ सावनानै बिदिनो गारबोनायनि जाहोनाव मालाबा मालाबा गोरान बिदि माखासे बिफां बिलाइ गोरान बिदि राननानै थानायाव नांफ्लांबाथाय जोंहा गोबां हाग्रायाव अर खामनाया सोमजियो आरना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंगौ।
आरो बे बिदिनो औ नोंथां बुं दे।
दामाने बेफोरबायदि मिथिंगायारि अलखदा माने अलखदखौ होबथानो थाखाय सुबुङा मा मा खालामनाया मोजां जागोन नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
माने नोंथां जोंथ' मिथिंगायारि सोमजिहोनाय अलखदखौ माने जोंथ' हमथानो हाया आरो ना नोंथां
औ
औ थेवबाबो जों एसे बिबांनि माखासेफोरखौ हमथानो हायो आरोना जोङो फिफां गायनांगोन आरो कारखानाफोर बानायनायखौ खम खालामनांगोन
औ
आरो जोङो माखासे नेमखान्थि बाहायनानै सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानानै लानो रोंनांगोन आरोना नों नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां
जोङो जोङो हाग्रा बंग्राखौ एवस्रांनाय हाग्राखौ लांदां खालामनाय बेफोरखौ खम खालामनांगोन जोङो नांनायनि बिबां नांनायनि बारा बेसेबां बिबांनि नांगौ बिनि बारा जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन
औ औ
औ नोंथां आरो जोङो गारि मथर बाहायनायखौ खम खालामनांगोन बिनि गेजेरजों गनाय उखुन्दैया जोंहा जों बारखौ बिराद गुबुंले खालामोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
जायनि जाउनाव एसिड अखा हानायनि जाउनाव गोबां खहा जायो आरोना नोंथां बेफोर मोदोमाव नाङोब्लानो जोंहा बिगुरनि बेमार बेराम जायो
औ
औ दा नोंथाङा माबा होनबावनांगौ दं नामा?
होननांगौआथ' जेबो गैला नोंथां गैनायालाय थेवब्लाबो माने मिथि थिंगायारि अलकद होनबा नोंथाङानो बुंलांजोबखाबाय गासैखौबो माने
औ नोंथां औ दा जोङो बेफोरबायदि अलखदखौ सौसि नो थाखाय अराय सम रेडि जानानै थानांगोन आरना नोंथां
औ नोंथां औ माने सुबुंफोर माने सांग्रांथि जेब्लायबो जानानै थानांगौ नङा होमबा नोंथां आरो जोंहा मिथिंगानि अलखदखौ खायसे बादि माने माखासे अलखदफोरखौ जोंनो सोरजिना लानायबो जायो नङानो होमबा नोंथां
औ
बेफोरखौ माने साननानै बा बुजिनानै माने जोङो सांग्रांथि थानांगोन आरो माने नोंथां नङा होमबा
औ नोंथां
जेरै बिफां हाग्रा बंग्रा एवस्रांनाय बिफां दानफायनाय बेफोरबायदिफोरखौ माने जों खम खालामनांगोन आरो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ दा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबायमोन औ औ दा जोंना समावबो जानानै फैबायमोन नोंथां
औ नोंथां औ
उननि समफोराव लोगो मोनफिनगोन फिनबा नोंथांजों सावरायफिननाय जागोन नोंथां दायो नोंथांनिफ्राय बुहुत खोथा मोनथिनानै माने गोसोफोरखौ बहुत गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथां गोजोन्थों दे
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय।
दे दोनथ'सै होमबा नोंथां।
औ दे नोंथां दे।